औ नोंथां
ओ नोंथाङा
औ नोंथां खोनादो
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां होनो हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो दिनैहाय बर'फोरनि गाननाय जोमनाय आरो बर'फोरनि आथिखालनि गाननाय जोमनाय बिनि सायाव जोङो सानैजोंहाय सावरायलांसिगोन आरो बिदिब्ला नोंथां आं एसे बुंथिनानै होग्रोदिनि
औ औ
बर'फोरनि गाननाय जोमनाय आथ' माब्लानिफ्राय फैखो जोङो बे ब'हाय जोङो थियै बुंनो हाया
औ औ
जोंनि बर'फोरा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जोङो गाननाय जोमनाया जों फैफादों होननानै जोंङो बुंनो हागोन जोंनि बर' रावजोंनो समान समान जेरै जोङो जोंनि बर' रावखौ माब्ला फैदों जोङो बेखौहाय थि बुंस'नो हाया बिदिनो जोंनि गाननाय जोमनाय खौबो जोङो बुंस'नो हाया आरो माब्ला माबोरै फैखो
औ औ नंगौ
सिगांनि समाव जोंनि बर'फोराहाय मा गावनिथा गाननाय जोमनायनि थाखाय नांगौ जानाय जे खुन्दुं बे खुन्दुंखौबो गावनि आ खाइजोंनो लुनाय जायोमोन आरो जे गावनि गाननाय दख'ना जोमग्रा हास्रा दा बेफोरखौबो गाव गावनो गावनि आखाइजोंनो दानाय जायोमोन
औ औ नंगौ
सिगां समाव थ' जोंनि बांसिन आइजोफ्रानो न'आवनो जोंनि गान्नाय जोमनायखौ जेनेबा दानानै लुनानै गानोमोन
औ
आथिखालाव बेफोरो एसे जों सोलायलांनायखौ नुनो मोनबाय आरो माने आथि खालावहाय खायफा-खायफा न'खरफोराव मा जि दानो थाखाय गोनां जानाय इसानसालि बेफोरखौबो जों नुनो मोनलिया आरो खायफा-खायफा आयजोफोरा दासिमबोहाय माने जि दाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो
हेलौ' खो
खोनायाखै नोंथां आङो हेलौ'
नोंथांनि माथोखो नांथा-नांथा खोनागासिनो नोंथां आं
ए मोजां खोनाबायना
औ नोंथां औ दासो खोनालायबाय मोजां औ खोनादो- खोनादो
औ ओं बेबायदिनो आरो नोंथां आथिखालावहाय मा जोंनिहाय जि सोंनायनि आदब बे फोरबो एसे सोलायलांबाय जेनेबा सिगांनि समावथ' जोंनिया आमफाय मा खुन्था दोनानैहाय जि सोंनायखौ जोङो बांसिनखौनो नुनो मोनोमोन आरो आथिखालावहाय मा खायफा फ्रा द्रामनि हेफाजाबजोंबो गोरलैयैनो जोङो जि सोंनानै दानायखौ नुनो मोनबाय आरो आरो बेबायदिनो जोंनियाहाय जे दख'ना बे दख'नाफ्राबो आथिखालावहाय मेसिनजों दानाय जेनेबा पावार लुमफोरजों दानाय बेफोरखौबो जोंनि बर' आइजोफ्राबो गान्नाय जाहैबाय आरो बावहाय जोंनियावहाय मा मोनसे
हेल' नोंथाङा नोंथांनिखौ माथोखौ नांथा नांथा खोनालायबाय नोंथां हेल' खोनादोंना‌ नोंथां नोंथां
नोंथाङा नामा
औ नोंथां खोनालायबाय दासो मोजां खोनालायबाय
दा मोजां खोनाबायना
औ नोंथां मोजां खोनालायबाय दासो
अ नेटा एसे प्रब्लेम जादों खोमा
औ नांथा-नांथा खोनागासिनो नोंथां
औ
जेबो नङा नोंथां फोरमायफिनदो
औ दे बिदिब्ला आङो फोरमायफिननो लाबाय
औ
माने आथिखालनि माने गान्नाय जोमनायफ्रानो एसे जोङो सोलायलांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो
औ नंगौ नोंथां
आगरफोरखौबो जों सिगांनि समावहाय जेनेबा जोंनि बर'फोराहाय जिग' जिग' आखाइजोंनो एरोमोन आथिखालावहाय मा जेकाट मेचिननि गेजेरजोंहाय आगरखौबो गोरलैयै जों सिखोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो
औे
आरो बिदिनो गाननाय दख'ना जे दख'ना बेफोरखौबोहाय जोङो पावार लुमनि गेजेरजों मानि दानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जाय मेसिननि गेजेरजोंहाय जोङो सानसेयावनो जिथा नैजिथा दख'नाफोर दिहुननो हायो
औ औ
आरो बिदिनो बर'फोराहाय माइदि गोनां दख'नानि अनगायैबो गोबां बिदिनो रिमोनला खुन्दुंजों बानायनाय दख'ना जेरै पाटनि दख'ना रलेक्सनि दख'ना बेफोरबायदिनो गोबां दख'नाफोरखौ जोङो गाननायखौबो नुनो मोनबाय आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला हौवाफोरनि बेलायावबोथ' आथिखालाव मा गामसा गाननायनि अनगायैबो हौवाफ्राहाय मा लं पेन्ट हाफ पेन्ट बिदिनो हाफ गस्ला बिदिनो लानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो
औ
बेबाय बिदिब्ला नोंथाङा ब गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायलांदो नामा
औ नोंथां आं दानि थांसै नोंथां
औ
आर'नाइफोरखौबो जोङो दानानै लायोमोन
औ
जानायथ' जोङो मेचनजों सोंहनाय जाबाय नङा खोनादोंना